हेलौ नोंथां खोनादों दा
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा फ्रि दा
फ्रिया औ नोंथां दा फ्रियानो दंथ'यो
अ माबाफोर खोथा सरायजागोन होनबाना आबाद मावनायनि बागै
सावराय जागोन सावरायबालाय
औ
ह
होम्बा जागायनोसै दै नोंथां
औ जागायदो दे नोंथां
नोंथांमोना आबाद माइ गायखांबाय नामा
माइखौ जोंहा गायखांथ'वाखै नोंथां गायगासिनो
औ
नोंस्रा गायखांबाय नामा नोंथां
जेदा गायखांबाय नोंथां
मा माइ गायदों नोंथां
ओरैनोथ' माबा माइसालि माइआनो खोमालै माइसालि ओ
औ उम उम-उम माइ दैज्लां बोथोरावथ' माइखौथ' गायखायोआनो ओमफ्राय
मेसें बोथोरावफोर ओरैनो माबाफोर आबादफोर मावो नामा माइनि अनगायै।
माइनिअनगायै जोंनिखैजाय थेमसि होनोना थेमसि बेसर दालि बिदि फैयो आरो
ओरैनो जेनेबा नारें बागान थालिर बागान गय बागान बेफोरखौ मावो नामा नोंथां
गय बागान नारें बागान मावो जोंनिखै गोबाङानो
औ नोंथाङाबो मावो नामा थालिर बागान नारें बागान
ओहो बावनायाथ' थालिर बागान एसे। दंमोनलै नोंथां लेबोबागानबो।
बे थालिर बागानखौ बोरै जागायजेननांगौ बेनि बागै बै एसे खिथानो हागोन नामा नोंथां। औ दे होमबा नोंथां एसे जानाल
थालिरखौ माने हाखौ मोजां नोङो। दुफु दुफु माबानानै हालेव ग्रोनानै लाबानो साबसिन जायो आरो। औ हालवा लाग्रोबा थारमाने हाया गुरै जाबाथाय। बै जेब्ला थालिर बिफांखौ गायगोन ना होब्ला बै समाव बे थालिरनि रोदाया बे हा दुफु दुफुखौ बांसिन बोलो होबथानानै बांसिन गेदेर जानाया बांसिन फैयो आरो गेदेर माने थाब जौखांनाय बायदि मोनो। बे सेहेराया साबसिन औ सेहेरा। सेेहेराया साबसिन जायो नोंथां। ओरैनोथ' थालिर गायो बेयाव फासाव थालिरखौ बेदरखौ जावखुबाय मोना मुराखौ। जावखुनानै
नोंथांङा ओ बे थालिर बेदरखौ बबेनिफ्रायबा लाबोदोंमोन नामा?
बबेनिफ्राय लाबोदों माने खाथिनि बै थालेट बागान बिफां मालिकनिफ्राय बायनानै। गायनाय जादों आरो नोंथां।
अ आदसा आदसा ओरैनो बेसेसो दामाव बायो।
ओरैनोथ' फांसेयाव अवेस बेंगलनि लाबोबाथाय माबा लायो जि रां लायो। बेंगलनिफ्राय ओमफ्राय आंना बेयावनो लकेल जानायखाय थाइबायाव मोनदों सोरबा सोरबा सात थाखा थाइबा बिदि लायो आरो।
औ औ।
उम बिफां गायनायनि बागै बुंनोसै नामा नोंथां। थालिरखौ बोरै गायनांगौ होननाया उमह थालिर थालिरआव जेब्ला बे मुरा फैगोन ना होमब्ला बेखौ मुरायाव। फुरादन दैयाव फु ओ दैयाव मारै माबा आरो। फु माबा मोनसे मेडिसिन थायोलै औ सोमना दोननांगौ मेडिसिन- होमबा बै समाव बे थालिर मुराखौ जि एम्फौफ्रा जायो नालाय। बेखौ जानो हायैनि थाखाय।
सोमना दोनो आरोना होमबा? बेसे गोबाव सोमनांगौ नोंथां बेखौ?
हरसे हरसे सोमबानो जागोन नोंथां हरसे हरसे सोमबाथाय आराम जाबाय आरोना। होमबा बियो बिखौ एमफऔआ जानो हानाय नंला नोंथां।
औ बोखांनानै ओमफ्राय ओरैनो दोनग्रोनांगौना लोगो लोगोनो गायजायो?
बोखांदो ओ फुंङावनो बोखांदो दोनथ'दो ओमफ्राय हाखराव हाखराव एसे एसे फुरादोन होदो थारमाने जायैनि थेवब्लाबो एसेबाव। इसे इसे हाखराव गावबाागाव हाखराव ओमफ्राय उनाव फबदो आरामनो साइथ साइथाव गासिननानै। आरामनो सोरगिदिं सोर सोरबा गोबोरखिबो आरो होयो आरो बे हाखरावनो। सोरबा सोरबा गोबोर गोबोर हासारखौ लकेल।
औ।
ओमफ्राय बिनि उनाव उमह उमह एसे देरहांबाथाय साफा खालदो नोंङो। साफा खालायनानै बेयावनो पटास माबा हासार होयोना थालिरनि हासार दंना माबााब र सार औ रिउरिया इउरिया पटास ओमफ्रायबा सयेल। हानिबो दंलायो बे सवेलनि ओमफ्राय बेखौ होनांगौ बे हासारखौ खौ फार्स्टाव देरहांबा आरो माबासे आै ग ओ जेरबासे ना मा होनो औ जेरबाथ' नंङा बेै जानजिससे जाहांबानो नोंनिजों आथिं जानजि से जाहांबा हासारखौ एफा होदो माबा एक्स' ग्रामसो एकस' ग्राम मुल एकस ग्रामसो जखा लानानै होयो मुथासे आखाय मुथासे
माने अ माने बिफां फांसेयाव आरोना नोंथां?
औ मुथासे मुथासे होबाय बेनि उनाव एसे देरबावबाथाय एसे देरबावबाथाय एसे बांसिन नांलायसिगोन हासारा देरस ग्रामसो फिफां गेदेरखौ लानानै आरो औ औ फिफां गेदेरखौ लानानै बिनि उनाव खायफागोना हासारखौनो खनथाम खनब्रै गाहाम होयो माने आं खनथाम होदों खायफा खायफा खनबा होदों खनबा होयो । खनब्रै होयोलै नोंनि हासार होनायजों खोथा जाबाय आरो फिथाइया होमबा । जेसेबांनो बिदि आरो ओमफ्राय फिथाइयाथ एम्फौ जाखायो नालाय बेयाव परफेक्सफोर सारनांगौ बे माबा मैखुन ओंखारबा जेब्ला बिलाइ
अ होमबा मैखुनना ओंखारहांबानो मुलिखौ सारना होखानांगौ आरो ना जाहाथे एम्फौआ जानो हायिनि ।
ओं नोंङाबा बे गोसोम गोसोम जायोना थालिरफ्रा
अ बै दादु ना मा होनो बेखौ ना? औ औ फाख्रा फाख्रा औ औ । औ औ । होमबा बिदि जायिनि थाखायनो मुलिखौ सार
उम्म मुलिखौ सारो । थालिर बागानाव मावबा मोजां आरो बेनि
औ बेनिफ्राय ओमफ्राय ओ बेसे गोबावजों बे फिथाइखौ माने फाननो मोनो?
आ
मोजां खोनायासै नोंथां । अ औ खोनाबाय दासो खोनाफिनबाय औ ।
ओ । नोंनि जथ खालायनायजों सो जाहैबाय बे मा नोंथाङा ओरैबायदि बेसेबां बोसोरजों मोनो एबा बेसे माबायदिजों मोनो बोसोरसे लायो आरो फ्रायानो रानायजो थालिर फिथाइ रानायजो
गायजेेननायनिफ्राय बोसोरसे
औ गायजेननायनिफ्राय उम्म बोसोरसे ।
औ औ ओमफ्राय बे ओ जेनेबा मैखुन ओंखारखांनानै फानजानाय जानायसिमाव बेसे बां सम लायो
दैज्लां बोथोरबा मा होनो? दैज्लां बोथोरबा वान मान्थ नांगौ आरो बोसोरसे सरि । मास मोनसेसो राहाब नांगौ बै मैखुन ओंखारनायनिफ्राय मास मोनसे । ओमफ्राय गोजां बोथोर समाव मास मोननै मास मोनथाम लायो । थारमाने गोजों सान्दुंआ बारा फैया नालाय बोथोरावथ'
औ औ औ ।
थानजायो जेनेबा गोबाव सम नांगौ रानो फिथायाया रानो थाखाय । मेसें बोथोराव मेसें
औ औ ओरैनो दांसोयाव बेसेबांसो मोनो नोंथां फाननानै? बिदांखौ फाननानै? बिदांखौ होनदां दांसेयाव बेसेबांसो मोनो होनदां फाननानै?
खोनायाखै?
नोंनिखौ खोनायासै आं नोंथां हेलौ ।
बिदांखौ होनदां गांसेयाव फाननानै बेसेबांसो मोनो होनदां?
खोनाखै नोंथां ।
खोनायाखै दाबो औ नोंथां । खोनागासिनोथ' आं । हेल' ।
खैलै नोंथां खोनायासै नोंथां। नै नै दासो जालायबाय नोंथां। औ औ खोनादों ।
नेटवार्कनि प्रब्लेम नामाथाय होनोमबा ।
आसा दा दा खोनाफिनबाय नोंथां ।
अ ।
माने आंसो होनदोंमोन बिदांखौ माने फाननानै दांसेयाव बेसेबांसो रां मोनो होननानै ।
औ । औ बियो सिजोन लानानै सिजेन जासिगोन नोंथां होनोमोनलाय दा एसे दामा गोजौआवनो बायदिमोनो ओमफ्राय दा एसे गाहाय फैनांबाय आवगोलावथ' थारमाने दांसेयाव थामजौ माबा मा होनोमलाय दआ आबा ओमफ्राय थालिरनि माबा गदां थायो नालाय बे आखसे आखानै आखाथाम मिथिबाय ।
अ अ औ औ ।
थालिरनि साइजखौ नायनानै आरो नोंना कालारिं साइसबाथाय नोङो । सा थामजौ बाजि ब्रैजौ मोनो आरो । स्नि दाइन आखाखौ ब्रैजि थामजौ बाजिनिफ्राय ब्रैजिनि ब्रैजौनि गेजेराव थामजौ बाजिनिफ्राय ब्रैजौनि ब्रैजौनि गेजेराव ओमफ्राय सय आफोरखौ माबा थामजौनि एसे गाहाय मोननो नागिरदों एखमबा नैजौ दाइनजि नैजौ गुजि मोनो आरो ।
अ अ ।
ओमफ्राय आखा बाबाफोरखौ आरायस' ।
औ ।
ओरैनो माबे बोथोराव बे थालिरनि बेसेना बांसिन जायो?
आवगोलावथ' बै बांगालफोरनि रजाना मा होनो बै समावनो गोगोम जायोमोन ओमफ्राय थांनाय बोसोराव नैबे देग्लाय बोसोर एबार बांगालफोरनि रजाया गोजां बोथोर गोलैदों नालाय एसे बे समाव एसे दामा बारा जायाखै एबारनियाव ओमफ्राय इबार सोलायनानै नै दा बैसागुआवसो जादोंमोन एसे गोलोम बोथोरहां मायाव अ एसे गरमहां माहां जाबाथाय दामा जासिन
औ औ ओरैनो ओमफफाय बे थालिर आबाद मावनायाव दैफोरबो होबाय
अ औ औ नोंथां थारमाने मा होनो बे गोजां बोथोर समाव खरान जायोना
औ
खरान बोथोर बाथाय बे गावनो माबा थालिरनि बिफाङानो मिथिखायो आरो। थालिर बिथाङा सोमखोर गोथां जायोना बियो एसे गोथाङा खम जालांबाथाय नों दै नांगौ होननानै मिथिखानांगौ आरो बे फागुन फागुन फागुन मासाव फागुन मासावनो निफ्रायनो होनांगौ आरो मा खनथाम गाहाम दै होबाथाय थाजिम जाबाथाय मोजां जायो
औ औ
बोलोबो मोनसिनबाय नालाय दै होनायजों दाथ' दैज्लां बोथोराव अखा हाबाय थाखायो नालाय जेनेखि होआबाबो जायो ओहो ओहो अखा हाबाय थाखायो नालाय जेब्ला खरान अखानायै बि समाव बयहाबो
औ औ नोंथाङा ओरैनो बेसे बिगासो मावदोंमोन थालेर आबादखौ
थालिर आबादखो